सफैबाय-सफैबाय जन्था गैया फाबना गैया।
साननाय सिमांफ्रानो जागोन ना जाला आं सानदोंमोन लैथो रुमाव सहैनानै एसे ओ नालेंखर फिथाइ जाहैनो। सना रुफा नागिरहैगौमोन आंङो बै लैथो रुगुंआव थांनानै। नावबो गैया जाहैबाय थांनोबो ओ।
ओ गवा थां गवा थांफेदना थांफेराखैमोन नों।
थाखै गासोर थांनानै जोंखौ लांफाया।
खासा नों थांनो मोनाखै ने
मोनाखै बवा होनायाव थांफेरनो मोनाखै जा नालेंखर बिदै लोंनो लुबैदां आं
नानेंखर बिदैया मा खौ मोनो। बै ओरैजाय सेद ओ बे सिदलि सिदलिया सदलियाव आराम मालाय दानखा दानखा थोलाया
माबा जोंनियावबो दङ ओमफ्राय एबाराव नै दा फानहरजोब थेवबो दंबावो आरो माखासे
बे नालेंखला
आं बावबाय लै नोंनावसो गोसोआव थायो लै इदिया नोंनाव सो नोंनावसो गोसोआव थालाबायो गोसोआवनो थाबा बेखायनो बारा बुरजा फरायनो हाया।
आसा, साउन, भाद्रो आसिन, खाथिक, माग, फागुन बे फोथाखौ गोसोआव दंना गैया? ओमफ्राय जेनेबा